नोंथां खोनादों ना नोंथाङा।
औ आं खोनागासिनो नोंथां औ खोनादों।
नोंथाङा दायो मा खालामदों।
दायोथ' आङो लांगोनायावनो ओरैनो फुंबिलिनि बार जानानै ओरैनो जिरायनानै दंगासिनो। सिनोोंथां।
अ नोंथांना खबरफ्रा मोजां ना।
खबराथ' दासान्दि मोजाङानो होनजागोन नोंथां मोजाङानो मोजाङैनो दङ।
नोंथाङा फ्रिब्ला नोंथांजों आङो मोनसे आयदा एबा। टपिकसो लानानै फैदोंमोन आं नोंथांजों एसे दसे सम सावरायनो हागोन नामा।
अ दायोथ' आङो ओरैनोसो जिरायनानै दङ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ जोंना आयदायानो जादों गोदोनिफ्राय लानानै। दासिम माबायदि जोंनि। ओ मिथिंगायारि एबा टेक्न'लजिफ्रा बोरै जौगाबोखो नोंथांनो आं एसे फोरमायना होनो सानदों
अ अ जागोन दे नोंथां जागोन
औ ओ गोदोनिफ्राय लानानै दासिम जोंनि माबायाथ' ओ टेक्न'ल'जियाथ' जोबोद जौगाबाय नङा होमबा नोंथां जेरै टेकन'लजि जों बरनजानाय गोबां मुवा बेसादफोर जेरै जोंनि खामानिफ्राव बाहायजानाय ओ जोंनि जोङो गोदोथ' जों बेबायदिनो माइ गायोब्लाबो जोङो आबाद मावोब्लाबो जोंहा गोबां माने खस्थ'नि गेजेरजोंसो जोङो आबाद गायनो गोनां जायोमोन जेरै जोङो बिराद गोबाव सम लायोमोन जोङो जेरै ट्रेक्टर गैयामोन
औ औ नंगौ नोंथां
दा दाथ' जों नुनो मोनो ट्रेक्टर जों गोबां माने मेसिनफोर जों नुनो मोनो बायदिसिना रो खोमनि जोंहा गोख्रैनो आबादखौ जों मावनो हायो बिगियानफोरनि ओ बनाय जानाय बरन जानाय एबा टेक्न'लजिजों गोबां माने सहजैनो जोङो आबादफोरखौ जों मावनो हायो। दसे सम ओ सेकेणडनि गेजेर एबा मिनिटनि आ समावनो जों गोबां माने खामानिफोरखौ जों मावफुंनो हायो।
नंगौ नोंथां नोंगौ
आरो जोंनि ओ दा आंनि जिउआवहाय दावगाबाय थानाय आ जों मबाइल फन बेबो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि जाना फैबाय। गोदोथ' बेफोरबायदि गैयामोन ओ जोङो गोदोहाय मबाइल ओ जेनेबा नकिया नकिया फन दंमोन बे केपेट जों बेनिफ्राय दायो जौगानानै एबा टेक्नलजिया जौगानानै गोबां माने आपग्रेड जानानै जोङो दा बेबायदि स्क्रिन टास एबा एनड्रयड फन एबा आइफनखौ जोङो ओ सालायनो मोन दों एबा जों सालायनानै जोंनि मोजां खामानिफोराव जों बाहायनो मोनदों नङा होमबा नोंथां जों जों बेफोरजों माने गोबां माने जोंनि खामानिफोर जोंनि ओ रोंगौथिफोरखौ जों लानो हादों। एबा गुबुन जायगाफ्राव माबायदि ओ थासारिफोरा सोलिगासिनो जों बेफोरनिफ्राय जों मिथिनो मोनो दा जोङो दसे समनि गेजेरावनो जों मोनथिफुंनो मोनो ओ गुबुन जायगाफोराव बेफोरबायदि जादों। ओम ओमफ्राय बे जोङो ओ दसे समफोरावनो जों बेफोरनि जाथायखौ जों मिथि नो मोनो जों मबाइल फन एबा इन्टारनेट ओ ओंखारनायनि जाहोनैनो जोङो बेफोरखौ जों मोनथिनो मोनो। नो होनोब्ला गोदोथ' जोङो बेबायदि जों मोनथिनो मोनामोन। दायो जोंहा गोबां माने सहस गोरलै जोंनि सोलों थाय लानायाबो ओ माने जोबोद सहस जाबाय जों रोङिफोरखौहाय जोङो बेबायदि इन्टारनेट एबा मबाइल फननि गेजेरजोंनो जों गोबां सोलोंथाइखौ जों लानो हायो। मानो होनोब्ला जोंहा ओ स्कुल कलेज बेफोरबो गोबां जौगाना फैबाय नङा होमबा नोंथां
औ
गोदोथ' बेफोरबायदि ओ बांद्राय स्कुल कलेज एबा ओदिनो प्राइभेट स्कुल प्राइभेट कलेजफोर गैयामोन बांद्राय दायो माने जौगानानै गोबां माने डेभलप जाबाय माने ओरैबायदि जौगाबाय जोंनि ओ टेक्न'लजिजों बरनजानाय गोबां मुवाफोरखौ बनायनानै बेबायदिनो जौ-जौगाबोबाय। आरो मानसियाबो सोलायबाय थायो जेनेबा मोनसे ओ स्टेजाव थाया एबा लेभेलाव थाबाय थाया मानसिनि साननाय हनायफ्रा आपग्रेडनिफ्राय आपग्रेड जालांबाय थायो एबा जौगाबाय थायो। बेबायदिनो सुबुं माहारिफ्रा गोबां जौगानानै बेबायदिनो गोबां सोलोंथाइखौ लानानै गोदोहाय माने बेबायदि सोलोंथाइ बांद्राय गैयैनि जाहोनै माने बेबायदि आ बांद्राय टेक्न'लजिनि बनाय जानाय मुवाफोर गैयामोन। दायो गोबां बेबायदिनो जों स्कुल कलेजफ्राव थाङोब्लाबो गोबां बेबायदिनो अनलाइन बेबायदि जों मावनाय खामानिफोर जाबाय जेरै जोङो मानो होनोब्ला जों बांसिन जों प्राइभेट स्कुल बेफोराव जों हाबनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला बेफोराव जों गोबां दिडिसिप्लिन एबा रुलफोरखौ जों सोलोंनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ आरो जों गोबां बेबायदि दानि जुगावहाय जों मोननो हादों गोदोनिफ्राय गोदोथ' बेबायदि गारि मथर बांद्राय गैयामोन दाय जगायै जगायैं गारि मथर ओंखारबोबाय बेबायदिनो जोङो दा माने बेलेग जायगाफ्राव जों थांनोब्लाबो जोंहा गारि मथरनि आंखाल गैला माने जोङो जों इजियै जों मोननो हायो जों अबावबा जों दावबायनो जों दावबायनो गोसोब्लाबो जों थांनो हायो जेरै जोङो ट्रेन दङ बास दं बेबायदिनो अख्राङाव बिरबोग्रा बिदिनो पाइक दङ बेबायनो गोबां माने रोखोमनि जोङो माबाफोरखौ जों मोननो हायो आरो ना दा
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
होनोब्लाथ' गोबां दं नोंथाङा नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा बेनि सायाव
आ हागोन नोंथां हागोन
औ
नोंगौ आथिखाल आरो दानि जुग दानि बे समफारि बे गोबां रोखोमै सोलायबाय आरो नोंगौ मानसिया मोनसे थासारियाव थाबाय थाया बेनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय गासिबो सोलायबोयो आरो जायनि थाखाय साबसिननिफ्राय हामसिन आरो जोंनि बे बुहुमाव समनि मुगा एबा समखौ खाथिर खालामनानै जोंनि सुबुं माहारि बे सुबुं माहारिया जोंनि थांनानै थानायाव माखासे गोरलै आयदा जे गोरलै दाजेम बेफोरजों जों माबोरै मा खालामोब्ला जोङो साबसिनै खामानिफोरखौ मावनो हागोन एबा जोंनि थांनानै थानायाव मा रोखोमै जों खामानि मावोब्ला माबायदि जों थांनानै थायोब्ला जोंनि थाखाय साबसिनै सुबिदा जागोन एबा जोङो गोरलैयैनो थांनानै थानो हागोन बेखौ साननानै जोंनि माखासे सुबुंफोरा गावसिनि साननाय हनाय बेफोरो बारानि निफ्राय बारा जाबोनानै गोख्रोंनिफ्राय गो गोख्रोंसिन जाबोनानै जोंनि माखासे बे दाउ जोंनि जे आथिखालाव दावगाबोनाय एबा जौगाबोनाय गोदोनिफ्राय दासिम सोलायबोनाय बे सोलायबोनाया नुजागासिनो दं एबा नुबोगासिनो दं नोंगौ बुंनो थाङोब्ला गासिबो बिथिङावनो जोंनि बे सुबुं माहारि बे सुबुं माहारिया दिनैसिम जौगानानै फैबाय बुंनो थाङोब्ला आं गिबियावनो बुंग्रोनोसै मा जे जोंनि आबादारि फोरनि आबाद मावनाय बेयाव आं नुनो मोनदों गासै ओ गोदोनि समाव जे आबाद मावनो थाखाय सासे आबादारिया ओ आबादनि जायगाखौ मोसौ एबा नांगोलफोरजोंनो गावनो जिग' जिग' मावनानै मानसियानो जिग' जिग' बेखौ आबाद खालामनानै गायनाय फुनाय ओ गासैबो बेखौनो मानसियानो खालामोमोन। नाथाय दानि बेलायाव आं नुनो मोनदोंसै जे मोसौ एबा मानसिनि अनगयै जे बे आबाद मावनाय बे आबाद मावनायनि बेलायाव ओ हाखौ हालेवनो थाखाय माखासे मेचिन जे ट्रेक् टेक्टर फ्लावार टिलार जे माखासे आबाद गायग्रा मेसिन ओ आबा बा हाग्रा मेसिन जे आबाद फोग्रा मेचिन हाग्रा एवग्रा हाग्रा सनग्रा बैफोर मेसिनफोरखौ जे बाहाय नै आबाद मावनाय बेखौ आं नुनो मोनदोंसै आरो जे गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनाय बे गोरलैनिफ्राय गोरलैसिन जानानै फैदों आरो। गोदोनि दिनाव गोबां सम लायोमोन जे मोनसे आबादखौ मावनो थाखाय गोबां रोखोमनि ओ हालेवनाय हा फिन जानाय गायनाय फुनाय बेफोरो गोबाव। सम लायोमोन आरो नाथाय आथिखालनि समाव माखासे ओ जे मेचनफोर जे बेफोरखौ फैनानै थाखाय जोङो गोरलैयैनो थाबैनो खम समनि गेजेरावनो जों आबादखौ मावनो हायो आरो। जायनि दा जाहोनाव आगोलनि आरो दानि सोलायबोनाय बे सोलायबोनायखौ आं आबाद मावनायनि बि सिङाव नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे आं नुनो मोनबावदों दि सोलोंथाइ बिथिं नंगौ नोंथाङा बुंदों सोलोंथाइ बिथिङावबो जों गोबां रोखोमनि सोलायबोनाय नुनो मोनदों। जे ओ माखासे सोलोंथाइ बिथिङाव आं नुनो मोनदों स्कुल कलेज बेफोरबो गोदान गोदान माखासे आदबफोरजों गोदान गोदान स्कुल फसंथान फसंनानै गोदान गोदान माखासे ओ जे सोलोंथाइ होबोगासिनो दं फरायसाफोरनो बेनि अनगायैबो फोरोंथायाइ फोरोंथाइनि बेलायावबो आं बुंनो सानदों नुनो मोनदोंदि सोलायबोनायखौ आथिखालनि स्कुल कलेजाव जोङो जे ब्लेक बर्ड ब्लेक बरर्डआवनो जोङो जे फोरोंगिरिया ब्लेकबर्डआव सफ पेन्सिलजों लिरनानै फोरोंथाइ होनाय जिगु जिगु जे ओ सपिन्सननि पाउदार मा गुफुंलायनाय बेफोरनि ओ फोरोंनाय बेफोरखौ आं नुनो मोनदों आरो दानि बेलायाव आं नुनो मोनदोंदि ब्लेक बर्डनि अनगायै जोंहा स्कुल कलेज बेफोराव जोङो माखासे स्मार्ट बर्ड जे दानि थेल मुगानि स्मार्ट बर्ड जायनि जाहोनाव जोङो इजियैनो जे सिक्रिनाव जोङो मानि गोनांथि माखौ फोरोंनो मानि बागै बुजायनो। सासे फोरोंगिरिया इजिलियैनो ओ फरायसाफोरखौ जोङो स्मार्ट बननि जोहै गोरलैयैनो जेबो खस्थ' गैयालासे जोङो। जे एक्सप्लेन एबा डिसकासन खालामनानै फरायसाफोरनो जोङो फोरोंनो हायो आरो। जायनि जाहोनाव आं सोलोंथाइनि बेला बेखौ सोलायबोनाय बे सोलोंथाइनि बेलायाव सोलायबोनाय बेखौबो आं नुनो मोनदों आरो। बेजों लोगोसे जोंनि समाजाव माखासे गोबां सोलायबोनाय बेखौ नुनो मोनदों। नोंगौ गोदोनि समाव जोंनि जे जोंनि बे समाजाव जे मबाइल जबा इन्टारनेट बे फोर गैयामोन आरो जायनि जाहोनाव जोङो गुबुन जायगायाव माबा मा थासारि जादों मा जाथाय जादों बबे जायगानि बबे कान्ट्रियाव माबाफोर मा मा फोसावदों मा फोरमायलाय होदों बेफोरखौ जों मिथिनो मोनामोन आरो। आजिखालि जोंनि जे सेटेलाइटजों जे इन्टारनेट मबाइल माखासे डिभाइस बेखौ जे दिरुननानै होबाय जे जायनि जाहोनाव जोङो बबे जायगायाव बबे हादराव मा जादों मा थासारियाव मा फोरमायथि होदों। बबे हादरनिफ्राय मा दिरुनथाइ होदों बबे हादराव आबादखौ माबोरै मावो। बबे हादराव सोलोंथाइखौ माबोरै फोरोंगासिनो दं। बेफोरखौ जों ओ जे जौगाबोनाय बेफोरखौ जों मिथिनो मोनदों आरो जायनि जाहोनाव जोङो गोरलैयैनो जे जोंनि माखासे खौरां बेफोरखौ जों मोननो हादों आरो नोंगौ नोंथां आथिखाल आरो दानि माखासे जे सो-सोलायबोनाय बेखौ आङो नुनो मोनदों आरो ओ आथिखालाव जा दंमोन बेफोरो दानि ओ जोंनि बे ओ समाव जों नुनो मोनला आरो जों साबसिननिफ्राय हामसि ना मा थानाय थांनानै थानाया ओ आथिखालाव जोंनिया जौग होननानै आं सानो आरो होमा बिदिब्ला नोंथाङा फरायफैबाय ओ बिदिब्ला जोङो दोनथ'लाय जासिगोन नामा नोंथां
औ नोंथाङा आंनो बेदि दससे समहायनायनि थाखाय नोंथांखौ ओ गोजोननाय थाबाय नोंथाङा आंनि गोसो गोरबोनि नाय
ओ सवाइ नोंथांनिसिमबो माखासे मिथि बाथ्राखौ मि थिनो मोननानै ओ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां।
अ दे गोजोन्थों